हेल' नोंथां हेल' खोनादों नोंथां औ
दे बुंदे
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो
आं दायो जिरायना दं
खोनायाखै नोंथां अ' नोंथाङा मा खालामगासिनो
आं दं जिरायना दं नोंलाय नेदा आंनियासो गैया ना नोंनिया गैया ओमफ्राय? हेलौ दान नाङा र' इदिनो थाथ' खोनायाखै